हेलौ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां दे बुंलाय
खालामबाय दं
आं दा जिरायगासिनो दं नोंथां
औ साहा लोंबाय नोंथां आंबो जिरायनानै दं दे नोंथां औ दा बोथोरा मादै दं नोंथां
बोथोराथ' अखाया हानानै थांखांबाय दा आरो एसे हायां हायां बायदि जानानै दङ'
औ औ अ दा आं नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन आरो आयदा टपिक लानानै फैदोंमोन नोंथाङा फ्रि दंब्ला सावरायजागोन ना?
औ फ्रि दं दे सावरायनो हागोन नोंथां
औ होबबा दा आं मागोनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नङाबा नोंथाङा फारस सावरायग्रोदो नामा
औ मागोनि सायाव दे सावरायजागोन दे थां नोंथाङा अब्ला खोनासंलांबाय थादो जोङो मागो होनो बाथाय जोंनिया मागो मोनसे बे फोरबोआव गोलैयो जोंनि जोंनि माने सुबुंफोरनि आरो मोनसे दोरोङारि मा गो बे मागोआव जोङो मोनसे जे दोरोङारि खान्थि बायदियै जोङो फिथा सौराय जानाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मोनसे दोरोङारि खान्थि बायदि मोनसे भेलागुर होननाय
औ
बेखौबो नेमखान्थि बायदि बाहायनानै बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो । बेयाव गोबां रोखोम दं बै फेला गुरनि नेम खान्थि बेहाय फेलागुर खौ बानायो नारा जों बानायो औवा होनानै दि न'बायदि लुना बेहाय
औ
दोरोङारि खान्थि बायदि सिगांनि बायदि मागोनि मागोनि माने फुस्तानि जोबथा दमासि खालिबो बेखौ सोरबा सोरबा फेलागुरखौ सावनाय जायो। आरो बेनि ओ मागोनि से सेथि सानखालिबो ओनसोल लायै ओनसोल फेलागुरखौ सावनाय जायो बेहाय फेलागुरखौ सावैनि सि सिगां बानायनायनि उनाव लावखार ओंखाम जानाय नेमखान थि दङो जोंनि माहारिफोरनि। आरो बेखौ लावखार ओंखाम जानायनि उनाव अखानायै बै फेलागुरखौ सावनाय जायो बेनि उनाव भेलागुर ओरि सावनायनि उनाव फिसा दोरोङारि खान्थि बानायनाय फिथा जेरैहाय मादो मागो दाननि दमास दमासियावबो फिथाखौ जानाय जायो फेलागुर सावनाय उनाव आरो से थारिखआव मागो दाननि से थारिखखालिबो बेहाय बेेलागुर सावनो खांनायनि उनाव फिथाखौ मा होनदों मोनजानाय जायो बेहायनो फिथा सौराइ जोङो जानाय जायो बेहाय फिथा बानायनाय माखासे रोखोमनि जों फिथा बानायनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि सिथावनि फिथा, ओ जेरैहाय जोंनि एनथाब फिथा आरो जोंनि हुगुमा होनो दै फि था लावदुम होनो ओनसोल लायै ओनसोल गुबुन गुबुन बुंनाय जायो आरो जोंनियाव सौराइ एवनाय इनो बेहायनो माखासे खाराय भाजा होनो सौरायावबो माखासे आयदाफार रि होनानै मुवा बेसादफोर होयो जेरैहाय सबाय आरो सिबिं बिदि नालेंखर बिदिखौ गोरान खालामनानै बेहाय लागायनाय जायो आरो माखासे बादामफोर बे दिबो होनाय जायो बायदिफोर बुद फोर बिदि लगायनानै बे काराय भाजा बिदि बानायनाय जायो आरो। बेखौनो जोङो मागोनि ओमफ्राय दाननिफ्राय जोङो मागो जोबजासिम जों बेखौ जानाय नुनो मोनो आरो। बयनिबो न'खराव जों मागो नुनो मोनो जोंनि धोरोम खान्थिफोराव जोङो फिथा सौराय जानाय।
औ।
बेनो बेनिफ्राय जोङो माखासे आरो जोङो नेमखान्थि नुनो मोनबावदों। मागोनि समफोराव। जेरैहाय फिथा जाखांनायनि उन फारियावनो। नुनो मोनो मासे ओ गय बिफांआव ओ जिगाब खाना होनाय नुनो मोनो। बे खान्थिबो नोंथांमोननावबो दंना बिदि खान्थि।
औ दङ।
आरो जोङो नुनो मोनो बेनि उनावनो जोङो बिदिबो जोङो मागोनि दिन समावबो से थारिखनिफ्रायनो जों मागो जोबजासिन जोंनि माखासे ओ धोरोमारि जोंनि जेरैहाय दोरोङारि खान्थि बायदियैनो जोंनि धो दोहोरोम।
औ औ
जोंनि बाथौ दोहोरोमारिफोरा जोंनि खेराइ फोरबो मागो सानाव जोङो मागो दान मोनफ्रोमबो। समावनो खायसे खायसे ओनसोलफोर बा न'खरारिफोरावबो जों फुजा फोरबो होनाय नुनो मोनो। दुखिया दङ जोंनि ओ
समाजाव। न'खरारिफोराव से खालार मागो दाननि सेथि खालारावबो बांसिनानो होयो। आरो खायसे खायसेफोरा गुबुन गुबुन सानावबो होनाय नुनो मोनो।
औ।
जों होनो बुंनाय बायदिब्ला जोङो जोंनि दोरोङारि सान्थिनि। जोंनि माहारि नि मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ जोङो गोथार सान होननानै जोङो गनायनानै ला लाबोनाय नुनो बर'फोरनि
औ।
धोरोम‌‌ बेयो। औ। नोंथांमोना मागो दानखौ माबायदि खुंनाय जायो? नोंथांमोनिथिं एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। जोंनिसिमबो दा नोंथाङा जिबायदि बुंदों। बे जोंनिया बो दमासि खालि दमासि खालि जोंनियाबो खाय सोरबा सोरबाया फेलागुर सावनाय जायो आरो। आरो सोरबा सोरबाया एक थारिकावबो सावो आरो। एक थारिकाव बांसिनानो सावो आ रोना। बिदिनो आरो जो जोंनिया जिथना खालि बा दमासि होमबा खालिबो जोंनिया माने मोनसे मा होनना लायो माने जेनेबा जोबथा लास दिसेम्बर हा थांसिगोन होननानै बेखौ जों मोजाङै फालिनाय जायो आरो ना।
औ।
होमबा खालिबो जे जोङो होमबा खालिबो जोङो ज' बेदर बायदि ना बायदिसिना बेफोरबायदि संनानै ज' न'खरनि मानसि ज' न'खरजों लोगो नांनानै बिदिनो जालायो आरो गामि गामिनि न'खर न'खर लोगो नांनानैबो बिदि खाना जायो आरो जोंनिया। एमफ्राय बिदिनो उनाव भेलागुरखौबो जोंनिया बिदि बानायो नोंसोरनिथिं जेरैबायदि बानायो जोंनियाबो बिदि उवा लाबोबाय औवा लाबोनानै थालिर बिलाइखौ बिदिनो होलांबाय बा थालिर बिलाइखौ औवानि सायाव जाबै जाबै होबाय बेयाव ओमफ्राय जिगाब बा नाराखौ सोबाय आरो बिदि सोनानै जोंनियाबो बानायो बिदिनो बानायनानै जोंनियाबो ओमफ्राय फुङाव सावो ओमफ्राय बिदिनो जोंनियाबो एक थारिख खालि बा हरावनो जोंनिया दमासि खालिबो खायसे खायसेया माने एक थारिखै जोबोद मानसि जायोना फिथा देनायाव बिनि खायनो जोंनिया लास माने दमासिंखालिबो जोंनिया माने माइरं गुन्दैखौ देनानै लायो आ रो खायसे सोरबा सोरबाया
माने औ औ
सोरबा सोरबाया एक थारिगैबो देयो ओमफाय जोंनिया एक थारिक खालि जोंनिया फिथा सावो आरो बि दिनो एन्थाब फिथा लावदुम फिथा थाव फिथा आरो गोबां रोखोमनि जेरैबायदि नालेंखल लारु सिबिं लारु बिदिबो खामनाय जायो आ रोना बिदिस सावो नारेंखल लारु फोरखौबो बानायो।
औ
ओमफ्राय बायदि आरो गोबां फिथा दङ। बेफोरखौबो बानायनाय जायो आरो जोंनिया ओमफ्राय बिनि उनाव आरो जोंनिया मागो होनोब्ला बिदि मागोखौ जोंनिया बेफोरबायसाबो फालियो दे। मागोआव जोंनिया खालि फिथाल' नङा बै मागोनि मागो खाथि मागोआवबो जोंनिया खेला जायो आरो एक थारिख खालि जोंनिया खेला जायो बाय दै दाउ हमनाय जोंनिया खेलाया जोंनि रायजोनि फिल्डआव जायो आरो
औ औ
जेरैबायदि मेगनखौ खाथिनानै बै दाउ हमनाय खेला ओमफ्राय गथ'फोर मानसे गथ' सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैनोबो होयो आरो बेखौ खोन्दो खोन्दो खालामामनानै माने
नंगौ नोंथां
बोरायखौ बोराय बुरैखौ बुरै बिदि खालामामनानै होयो आरो गेलेनो थाखाय एमफ्रा जायो बिदि आरो गथ' गथ'फोरनो होबावो खारनाय बारनाय सेर सोलायनाय सेर सेलायनाय ओमफ्राइ दै बोरि बेफोर खेलाखौ होनो मोनो आरो होनानै ओमफ्राय होनबा फारिनो आरो जायाबा जि देरहागोन खारनायाव देरहानानै बै देरहानायखौ गथ'फोरनो जोङो गथ'फोरनोबो बान्था होनाय जायो आरो आरोना बान्था बैयाव जोङो हराव मिथिं फाथिनाय जायो फांसन बेयावनो खेलायावनो जोंनि बा मिथिं जाखाबाय आरो बेयाव औ
औ औ नोंथां औ
बिदिनो उनाव बिदि होनानै जोंनिया ओमफ्राय सोरबा मोसा मोसानाया मोसायो सोरबा मेथाइ खननाया मेथाइ खनो बिदिनो जनो औ
खालामा नामा फुजा फोरबोफोर।
माने आं बुजिस्लाबदिया नोंथां।
बिदिल' फारसेल' खङोन ना बाथौआरिफोरनि फुजाखौ नोंथां म बे मा माागोोनान बिदि
औ खेराइफोरबो खेराइबो खेराइबो मोसायो आरो औ खेराइबो मोसायो आं बावदों बुंनो जोंनिया खेराइबो मोसायो। जोंनिया आरो गामियावनो बिदि खेराइ मोसानायबो दङ बिदि बिदिनो मोसायो आरो ज' लोगो नांनानै खेराइबो मोसायो।
बिदिल' मोसायोना ना बाथौआरि धोरोम खान्थिबो बाथौ खेराइसालियावबो खुंनाय नुनो मोनो ना मोना?
मोनो
दं।
मोनो बिदि बिदियानो, नोंथां? नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जानानै फैबाय, नोंथांजों रायज्लायना ना जोबोद गोजोन नाय मोनबाय औ दे नोंथां। औ।